हेल'
औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों दे
नोंथां नों थांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
जागोन दे नोंथां जोंनि ओनसाव बैसागु खौ माने ओ खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि दामजु लानानै फोयनाय जायो आरो सें ग्रा सिख्ला गासैबो बो राइ बुरै गथ' गथाय ज' ज' ओंखारनानै गामिफोराव थाङा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि दियै फोरमायो
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां खोनादोंना नोंथां
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां बैसागु फोरबो फालिनाय होनोब्ला जोंनिया बैसागु फोरबोखौ सैथ' दाननि जोबथा साननि फ्रायनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां खोनादों ना नोंथां
हेल' अ सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो आरो बै सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि जोंना मोसौ थुखैनाय सानखौ फालिनाय जायो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो गिबि बैसा गिबि सानखौ मोसौ मोसौनि सान आरो नैथि सानखौ मानसिनि सान होनना फालिनाय जायो ओ
हेलौ नोंथां खोनायाखै
खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल' आरो बै सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनो जोंना मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बै मोसौ थुखैनायाव खायसे मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बे जेरै लाव फान्थाव खाद्रि मो खोना बिबार दिगु लुथि लावथि बायदि बायदि आरो बै मुवा बेसादफोरखौ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां एबा सैथ्र' दाननि जोबथा साननि सानसे सिगांनो बेखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो जेब्ला बै मो जेब्ला मोसौ थुखैगोन बै सानखालि बेखौ हाखुन थिनानै माला सुनाय जायो आरो मालाफोरखौ गानहोनाय जायो बेनि उनाव मोसौनियाव थाव गुबैखौ गिबियाव
यै
नंगौ नोंथां गिबियावनो जोंनिया मोसौखौ नोंगौ नोंथां मोसौखौ थुखैनायनि सिगां मोसौनि गंआव थाव गुबैखौ फोनना लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव हांगार आरो थावजों लागायनानै बे खौ ओ मोसौनियाव फोथा गोसोम फोथा फोननाय जायो बेनि उनाव फोथाखौ फोनखांनानै मोसौखौ दिगु लथि लाव गुलिनिफ्राय मोसौखौ होना लांनानै दिगु लत लावथिजों होना लां नानै बबेबा दैमा एबा जाम्फैफोराव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ हगारनानै होनाय जायो नोंथां मोननि ओनसोलावबो बेफोर बायदि खालामो नामा नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां उम जोबोद मोजां नोंथां उम। नंगौ नामा?
हेलौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावबो बि दि बिदिनो खालामो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां।
अ नोंथां खोनादों। खोनादोंना खोनायाखै नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंसोरनि ओनसोल बायदिनो। खालामनाय जायो नों हेल' नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बैसागुखौ लानानै आं ओ अ जोंनि ओनोल ओनसोलाव मानसि मानसि बैसागु खालि बिदिनो ओ गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ मान होयो खुलुमो बिदिनो सोरबा सोरबा आरो हानायफोरा ओ फालि गामसा दख'ना बायदि बायदि होयो बैसागुआव
नंगौ नामा नोंथां ओम। नंगौ नामा नोंथां?
गोबां गाजा गो गोमजायै फालिनाय
नंगौ नामा नोंथां खोनादों नोंथां। थां
हेल' नोंथां
हेलौ खोनादों नों नोंथां खोनादों नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो बै मानसि बैसागु एबा नैथि साननिफ्राय
नोंसोरनि ओनसोलाव बिदिनो बैसागु बा यो माने बैसागु गो बोथोरखौ लानानै
नंगौ नामा नोंथां? जोंनि ओनसोलावबो बै मानसि बैसागुखालि ओनसोलनि गासै सुबुंफोरानो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां उन्दैफोरा गेदेरखौ मान खालामो आरो गेदेरफोराबो। उन्दैनो मान बावो। बेफोर बायदिखौ नुनो मोननाय जायो नों थां। आरो बै मानसि बैसागु सानखालिनिफ्रायनो जोंना बयबो ओनसोलनि सुबुंफोरा गाजा-गोमजायै देलायनानै गानफब जोमफब देलायनानै बयबो सेंग्राया सेंग्रा सिख्लानि सेंग्रा सिख्लानि जा गथ'फोरा ग थ' गथ' गथ' हानजा बोराइ बुरै मोना बोराय बुरै हानजा जाना जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा नखर नखर थांनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बै मोसानायाव खायसे दामग्रा देग्रा आगजुफोर जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेफोरबायदिखौ लानानै रंजानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां
गोबां बाख्नायथाव
बुंनासाय नोंथां
जोंनिथिंबो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सुबुंफोरा बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै देरसिनखौ मान होयो उन्दै खौ अनो
होमबा नोंथां
बिदिनो गोबां जानाय लोंनायजों लोगोसे गोबां अनायनाय हाबाफारि जेरै नखर खसि बे मिलायनानै जानाय
नंगौ नामा नोंथां
फारि बायदि लानाय जायो जोंनि ओनसोलथिं नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि सोलियो ना
सोलियो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव बै स्नि सान रंजा बाजा खालामनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव खायसे जेरै जायखौ बैसागु बिदाय फांसन बेफोरबायदि फांसनखौबो खालामनाय जायो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव
सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला रंजानाय बायदि फांसन एफोरबाय बायदि खालामो ना खालामा नोंथां औ नोंथां आं मा मा खालामबावनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलथिंजे हेल' नोंथां खोनादोंना